हेलौ खोनाबायना नोंथां‌? अ अब्ला आं नोंथांजों दिनै बर'फ्रा गुरैहाय आबाद मावनानै जायो बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथांऔ।
औ अब्ला नोंथाङा बुंदों जे बर'फ्रा आथिखालाव मा मा आबादखौ मावनानै जायो, आरो बोरैहाय आबाद मावो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ दे होमबा नोंथां आं एसे माने आंनि नुबोनाय आरो मिथिनाय जोंनि बर'फोरनि जा आबाद मावनाय बिनि खान्थिफोरखौ आं एसे फोरमायनानै होनोसै।
गाव दे
जोंहा। आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा बरफोरा। गुबैयै आबाद गाहाय हारि जोङो माने बर हारिया जोङो बा बरफोरा जोंनि बर सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो जोङो बांसिन आबादनि सायावनो सोनारो थिग बेनि गेजेराव जोङो गाहाय आबाद होनोब्ला जोङो माइ आबाद खौनो बुंनांगोन जोङो गुबैयै माइ आबादखौनो जों बांसिन मावो आरो जों बेनि सायावनो सोनारनानै थायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ माइ आबाद मावबोदों। ओ बायदि बायदि रो रोखोमनि माइ जेरै माइसालि माइ बावा माइ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो माइब्रा माइ जोसा माइ बिनि उनाव जोङो आरो बिदिनो गोबां दंबावो माखासे मानि बैफोर आबादफोरखौ जोङो मावबोनायखौ नुनो मोनदों जोङो गिबियै जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो खोथियानि गोनांथि जायो। बै खोथियानि थाखाय जोङो आरो माइ जोलैनि गोनांथि जायो बै माइ जोलै बे जोङो ओ सिगां बोसोरनि माइ मोजां माइ फिथाइखौ नायनानै जोङो बे फैगौ बोसोरनि थाखाय जोङो थिनानै दोनखायो बे थिनानै दोनखानाय माइ फिथाइखौ जोङो जेब्ला सम सफैयो अब्ला बस्थायाव सोनानै जोङो दैयाव सोम सोमनानै बेखौ साननै सानथाम दैयाव सोमनायनि उनाव जोङो बोखांनानै दोनो जाहाथे आरोबाव माने बोरियाव बोखांनानै दोनबावो जाहाथे गाजाया मोजां हरबासो बेखौ दुब्लियाव लांनानै दुब्लिखौ हालेव नानै हाब्रु खालामनानै जों बे दुब्लियाव फोनानै होयो बेनि उनाव फोनानै जोङो जेब्ला बे खोथियाया रज'नानै गोजौ जायो थामजि बा थामजिबा दाननि साननि उनाव जोङो बेखौ फुनानै ओ आरोबाव फिन जोङो दुब्लि फोथाराव हालेवना हाब्रु खालामनानै बै हाब्रुआव जोङो बेखौ गायो बिदिनो गायनायनि उनाव ओ जोङो बियो जौबो देरो फिथाइ थायो। थायनानै बेबायदिनो ओ मोनो आरो बिनि उनाव आरो ओ आबाद होननानै बुंबावोब्ला जोङो बुंनांगोन मैगं थाइगंनि आबादबो जों बरफ्रा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं नि आबाद मावो जेरै नआवनो जोङो जा मैथा मोननै रोखोमनि दं जेरै मैथा बांगाल मैथा गोखै जोगोनार खुमब्रा लाव आरो खांखेंखला ओ लाइ लाफा बे बैफोरबायदि मैगंखौ जोङो नआवनो नआव जानो थाखाय जोङो गायनानै लायो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे मैगंफोरखौ जोङो फोयो गायो फोनानै जोङो हाल हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो बिनिफ्राय रां मोनो। ओ थिब थिग बेबायदिनो जों बर'फ्रा माने बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जा जाबोदों आरो जाबोगासिनो आरो नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव एसे ओ फोरमायना होनो हाबावगोन नामा आरो माबाफोर?
औ हागोन नोंथां ओ जों बर' फुरा आबाद मावनाय माने ओंखाम जायखौ जोङो माइरं माइ गायो नङा होमबा नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांखाबाय माइखौ बोरैहाय गायो आरो जों बोरैहाय जों मा मा माइ गायो जेरै बाहादुर, जोसा, माइब्रा बिदिनो रन्जित नङा होमबा बेफोर माय खौ जोङो दिनै गायबोयो बरफोरा आरो जोसाखौबो जों जियो माने जोसाखौ जोङो फिथा जानो हिसाबाव जेरै जोसानि माइरंनिफ्राय जों लावदुम फिथा जायो जायोब्लाा जोङो गोथाव मोनो थिग बिदिनो माने बरफोरा जों फिथा जाग्रा हारिखाय माने फिथा जानो मोजां मोनग्राखाय जोङो जानो नखराव जानो थाखाय जोङो माइब्रा जोसाखौ जोङो गायो आरो ब्लेक राइस बेफोरखौ जों गायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ जाग्रा आदार हिसाबै जेरै ओंखामजों जों जाफायो जेरै जोङो खुमब्रा दाउ बिदिनो जों सबायाइ खारै बिदिनो जोङो थालिर फस्लाजों बनायनाय खारदैजों जोङो मालाबा जोङो माने मा सोरबा जोङो बैयो औ औ सबाय खारिखौ जोङो साम'खौ बिदिनो जोङो गोबां ओंख्रिखौ जोंङो ओंखा जों लोगोसे जायो आरो मानोना जोङो बर'फोरा ओ ओ ओंखामजों लोगोसे आबाद मावनायजों जोङो ओंखामखौ जेरैबायसा जों फसल दिहुननानै जोङो ओ माइरं मोनो बेजोंनो जोङो ओ अन गुन्दै बनायनानैबो जोङो अनला जायो जेरैबायसा जोङो थाइगिरनि अनला, जायखौ जोङो अन गुन्दैजों बनायो नङा होनबा नोंथां? थाइगिर अनला, सबायजों अनला जायो थिग बिदिनो औवा मेवाजोंबो अनला जानायखौ नुयो खुमब्राजोंबो अनला जानायखौ नुयो थिग बिदिनो जोङो लाइ मुलाजोंबो जों अनला जायो। बर'फ्रा बिदिनो ओंखामजों लोगोसे गोबां ओंख्रिखौबो जोङो अनला जानायखौ जों नुनो मोनो। अनलायाबो जोंनि बे अन गुन्दै माइरं गुन्दैयाबो जोंनि गोबां ओंख्रिजों जाजायो आरो जों बिदिनो जानानै मोजां मोनो। आरो बर'फोरा गावनो आबादखौ गावनो मावनानै जायो जेरै जा ओंख्रिखौ जों बुंनानै गालांबाय बेफोरबो गासैबो जोङो मिथिंगायावनो मोननाय आरो जेनेबा लाइ, मुला बेफोरखौ जोङो फोनानै जायो नङा होमबा?
नंगौ।
बेखौ मेसें बोथोराव जोङो गोबां फैयो दा आथिखालाव जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो बेफोरो आबादखौ एसे खम मोनो दायो जोङो खुमब्रा, भिन्दि, लेस्रा, बै-बैसांनि पथल बेफोरखौ जों बांसिन दायो मोनो जा-जायखौ जों खांख्रिखला बेफोरखौ जों दायो दैज्लां बोथोराव मोनो आरो मेसें बोथोराव जोङो आबाद मावनाय हिसाबै जोङो जेरै आलु, मथर, टमेट', बेफोरखौ आरो कबि, फुलकबि, बेफोरखौ जोङो मोनो आरो ओ जेरै जोङो तरमुस होनना बुङो जायखौ वाटारमेलन बिदिनो जोङो मा काय जाय जोङो बु जुखाम बुङो नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जोङो बेसरफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जेनेबा मेसें बोथोराव नोंथांमोननि साइदावहाय मा मा आबादखौ बांसिन मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां ओ हागोन जोङो ओ मेसें बोथोराव ओ गोबां ओ आबाद फोर मावनाय नुयो जोङो ओ लो माइबो जों गायनाय नुयो फो-फोनाय नुयो जों जायखौ जों आसु माइ होनो। बे आसु माइखौ जोङो ओ मेसें बोथोराव फोयो। ओ बेनि बेनि उनाव जोङो ओ माखासे मैगंफोर गायो जेरै ओ फोयो।
औ।
जेरै लाइ, लाफा, आरो बेनि उनाव जों ओ जुखाम ओ लोग लोगोसे से ओम बायदिसिना ओ रोखोमनि जायखौ जोङो ओ गोज उदां बा गोजां बोथोराव मोननो हायो ओ सबाय ओ सिबिं ओ बिब-बिब फोरखौबो जोङो ओ फोनायखौ नुयो आरो जोङो फोयो। बेफोरो जों लोगोसे मैगंफोरबो गाइयो। ओम बेबायदिनो। बेफोर आबादखौनो मावो औ। लांदां
औ
औ नोंथां। ओम ओ ओमफाय औ नोंथां बुंलाय बुंलाय। ओ नोंथाङा बुं दे।
ओ जोंनि साइदावहायबो बिदिनो नोंथाङा बुंनायबायदिनो जोङो बेफोर आबादखौ जोङो मावनाय जायो आथिखालाव आरो जोंनि मेसें बोथोराव जोङो खम बिबांनि मानसियानो जेनेबा ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो ना मानोना जोंनि जोंनि साइडआवहाय नांगौ रोखोमनि दै मोना बेखायनो जोङो ओ सिलु बुफबा जायखौ जोङो दै दिहुननो हायो कन्टिनिउवासलि नङा होमबा नों? ओ जायखौ जोङो मिसिन बाहायनानै नै जोङो कन्टिनिउ जोङो दै दिहुननो हायो बेफोर रोखम जोङो जोंनि साइडआवहाय बानायना लानो हाया बिनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो ओ आबादफोर आबादारिफोरा जोङो मेसें आबादाव माइ आबादखौ मावनाय जाया आरो जेरै बायसा बुंलांबाय नोंथाङा बिदिनो जों गोरान जायखौ जोङो एसे दै मोनब्लानो आबादा जायो बे फोर आबादखौ जों मावनाय जायो आरो। मानोना नों नाइ माइ गायोब्ला सोरनोबा नांगौ रोखोमनि दै नांगौ जायो। बिदुं नांगौ जायो। जायनि थाखाय जोङो ओ माइखौ गायनो हाया दै खमब्ला बेखायनो गुबुन नों गोरान खेथि आलु बायदिनो जोङो बुंबा मटर टमेटफोरनो नांगौ रोखोमनि इमान दै नाङा बेखायनो जोङो बेफोर आबादखौ मावनो हायो आरो जानो आन्था। जोंनि आबादारि फोर जोङो बिजनेस पारपसाव थाङा जेनबा गायो गायनाया गाव गाय जानो आनथा थाखायल'सो गाइयो। जोंनि साइदावहाय माने बिदिनो बाजारफोराव गोबाङै फाननो हानाय बिदि हिसाबाव गायनायखौ खम नुयो आरो आंनि साइदावहाय। औ। लांदां नोंथांमोननि साइदावहाय आरो ओ मा होननानै बुंगोन मा मा आबादखौ आरो मावबावो?
औ नोंथां ओ जोंनि ओ साइडआव आबाद होनोब्ला जों बेनो ओ दायो आथिखालाव जोङो ओ तरमुस फिथाय बेफोरखौबो जोङो गायनाय नुयो ओमफ्राय आरो जोङो जेरै भिन्दि भिन्दिफोरखौबो गाइयो। ओ ओमफ्राय ओ सबाय बिमा। औ खांख्रेंखला बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो माने माने बेफोरखौ बांसिन मावनाय नुयो
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय ओम ओम
औ